हेल'।
अ हेल'।
औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनागासिनो बुं
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनाव मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन नोंथां
अ
ओ नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां? ओ बर'फोरा गोदो बर'फोरा गोदोनि गोदो माबादियै जिउ खुंबोदोंमोन बेनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नना नोंथाङा?
अ औ। बर'फोरनि गोदोनि जिउ खांबोनाय खुंबोनाया अ बिनि बागै
औ।
दे जागोन दे। ओ आं मिथिनाय बायदियैब्ला गोदो बर' हारिया दैमा खाथियाव हाग्राबारियाव जिउ फोलेरखांनो थाखाय थागथियारि जायो ओ बर' बिथांमोना गोदो हाग्राबारियाव थायोमोन हाग्राबारि एबा दैमा खाथियाव थायोमोन दैमा खाथियाव थानायाय बर'फोरा मैहुर खालामनानै ना हमनानै ओ गावनि आखाइजोंनो खेथि फोथार आबाद मावनानै
न' देरा लुनानै बेबायदिनो जिउ खांबोनायमोन। आरो लोगोसे बे जिउ खुंबोनाय लोगोसेनो बर'फोरा आ गावबा गाव आनान गसाइखौ फुजिनायनि माबुया माबा बेबायदि खामानि दामानिबो मावबोबाय थादोंमोन। बेबायदि जों नुनो मोनो। आरो बर' माहारिया बे गोदोनि बे समनिफ्रायनो ए दानाय लुनाय गावबा गाव आबाद मावनानै गावनि आथिङाव गसंनाय माहाय रियारि खुंनाय गामि फसंनाय राव
ओ लिरनायनि मा लिरनाय दोननाय बेबायदि खामानिफोर खौ बर' माहारिया गावबा गावनो मावबोखानाय जों नुदों लोगोसे से ए बेबायदि ए हाग्राबारियाव थानानैनो दैमा जिङाव थानानै मैहुर खालामनानै नास हमनानै मोसौ मोसा मोसौ मैसो बोरमा फिसिनानै दाउ अमा फिसिनानै बेबायदिनो बर'फोरा जों रायजो जानाय नुबोदों। फ्राय बर' माहारियानो दैमाखाथियाव थानानै ना गुरो जेखाइजों ना गुरो जेजों ना सारो दैमायाव थांनानि नै दुगैयो आरो ओ गामिफोराव गोदोर गोदोर फख्रि लानानै बे फख्रियाव ना हगाथनानै ना मैहुर खालामनानै बिथांमोना जाबोदोंमोन नोंथाङा बिनि सायाव आरो मोजाङै जुदि रोंगौबा आंनोबो एसे फोरमायना होसन ‌।
औ औ ओ बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमै खस्थ'यै जिउ खुंबोनायखस जों नुनो मोनो ओ बर' हारि होननानै बुङोब्ला बे मोनसे ओ मैहुर खालामनानै जानाय मोनसे हारिखा बर' हारिया गोदो हाग्रा बंग्रा बा ओ दैमा दैसानि जिङावहाय जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो बर'फोरा गोबां रोख खोमनि मैहुर खालामनायखौबो जों नुनो मोनो ओ जेरैबायदिहाय दाउ अमा ओ मैहुर खालामनाय ना हमनाय गोबां रो थोमनि हाग्रानि जुनारफोरखौ बो थोरनानैहाय बर'फोरा सावनानै जानायखौ जों मिथियोमोन। बेफोरबादिनो जोंनि बर' हारियाहाय बेबादिनो हाग्रा बंग्रायाव थानानै जिउ खुंबोनायजों लोगोसे दिनै आथिखालनि मुगायाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों।
नोंख'
हारिआय गाननाय जोमनाय गायनाय गुनाय मावनाय दांनाय गासैबो ओ थिङावनो रोंखा राखाखौ जों नुनो मोनो बर' आइजोफोरा बा बर' हारिया हा गोबां रोखोमनि ओ जुनारफोर फिनायखौबो जों नुनो मोनो बेफोरखौहाय फाननानै गोबां ओ-हा-हा-रां आरजिनानै ओ गावनि न'खरखौहाय जौगाबोनो होनाय खौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो गावबा गावनो दानाय लुनाय खालामनानैहाय गाननाय जोमनायखौ ओ दिहुननानै लायोमोन जोंनि बर' आय इसिफोराहाय ओ जोंनि बर' आइ जोफोरा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय आगरा आगरफोरखौहाय गावबा गाव उननि गाननाय जियावहाय एरखांनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे बर' आइजोफोरा गावबा गावनो आखाइजों खुन्दुं लुनानै बा खुन्दुंआव गाब गान
नंगौ।
बिदि जौगा ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि ओ खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ जौ खावनाय बा ओ सेरेब खावनायफोर खौबो जों नुनो मोनदों बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि बर'आ ओ गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरजों लोगोसे गोबां गला होनायखौबो जों नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय फिथा सावनानै फाननाय बा जौ जुमाय ओ गावबा गावनि न'खराव नांगौ जानाय बेसादफोरखौहाय बेफोर रांजों ओ नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बेफोर रांजों बायनानै न'खरखौ जौगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरबादिनो जोंनि बर' हारियाहाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि जौगाबोनाय खौ नुनो मोनदों ओ नोंथांनि ओन सोलावहाय बर'फोरा माबायदियै ओ जौ जुमाय सेरेब सावोना सावा सावोब्ला बेफोरनि ओ बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
अह नोंथांनि ओ बुंनाय बायदियैनो जोंनि ओनसोलाव दासान्दै दा थासारिया इसे गुबुंले नोंला एसे गोजोंआव फैबाय मानो होनो ब्ला बर'आ दिनै ओ इसे रोंगोथिया बांनानै जौ से रेब फाननायजों लोगोसे ओ बेबायदि गाज्रि मुवानिफ्राय जानखाराव दङ आरो थेवब्लाबो गोदो गोदाय बर'फोरा जौ सेरेब फाननाय होनोब्ला जोङो नुनो मोनोमोन
ओ न'खरावनो माखासे माइ लामनानै सौनानै दिं खियाव माइ सौनानै इंखुरफोरखौ ओ जुमाय सं-संनानै सेरेब सावनाय जों नुयोमोन। ओ बेबायदिनो सेरेबखौ गावल' लोङालासेनो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनानै गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो लोंग्रा जादोंमोन।
ओ बि बेलायाव गामिनि ओनसोलनि थासारिफोरा गुबुंले जानाय बुंनायलाय दानि ओनसोलनि मानसिफोरा बेबायदि खामानिखौ हुदाखौ गारबाय लोगोसे ओ थासारि होनोब्ला बा बर'नि गोदोनि रायजो जाबोनाय आरो दानि रायजो जाबोनाय गोबां ओ फाराग नुनो मोनबाय थेवब्लाबो बर' हारिमु लोगोसे बर'नि ओ गाननाय जोमनाय लोगोसे बर'नि मावनाय दांनाय लोगोसे बर'नि ओ आसार खान्थि बेफोरखौ हारिमुजो ओ लोब्बा थाखानायलाय बर' हारिया दिनै गोबां खामानिखौनो गारनो होनब्लाबो गारनो हायाखै मानो होनोब्ला बे हारिमुआव नांफाजानाय ओ किसुमान आयदा किसुमान ओ बिथिं गतिके बेबायदि हारिमुजों नांफाजानायलाय दिनैबो बर' समाजाव जौ संनानै जौ लोंनाय खामानिया सोलिबाय थादों ओ बे बेलायाव आङो गोबारै बुंनो सानाखैमोन नोंथाङा जुदि हायोब्ला बिनि सायाव एसे फोरमायबावगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथां।
औ औ औ ओ जौ होननानै बुङोब्लाथ' बे मोनसे जोंनि नागारनो हायै बर'फोरनि मोनसे बाहागो नङा होमब्ला ओ नोंथां ओ जौ स' जौ लोंनाय बा जौ संनाया बर' हारियावहाय माबादियै गोहोम गोग्लैयो होननानै बुङोब्ला गोदोनि फ्रायनो बियो मोनसे ओ सोलिबोबाय थानाय ओ मोनसे खामानि बा मोनसे आयदा बेखौहाय जों नागारनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला बेबो मोनसे बर'नि ओ गुबै ओ आयदा ओ बे जौ सोंनाय एबा जौ लोंनाया गावनि गावबा गावनि सायाव सोनारो जेरैबायदिहाय नोङो ओ बेखौ मोजाङै खामानियाव बाहायोब्ला मोजां खामानिसिम बियो दावगालांनो हायो आरो गाज्रि फारसे लाङोब्ला बे गाज्रि ज्रि थांनो हा थाङो जेरैबायदिहाय नों ओ गासै समावनो बेफोरखौहाय लोंनाय जानायाव गावनि जिउखौहाय ओ सम बारहोयोबा बेयो गाज्रि खामानिसिम थाङो आरो बेखौ लोंनानैहाय न'खराव गोबां गाज्रि ओ नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय बा सोलोंथाइ बिथिङावबो हेंथा होयो बियो ओ बेफोरबायदिनो न'खर न'खराव दावसि खालामोब्ला न'खरनि गथ' गथायफोराबो फरायनाय बा सोलोंथाइ लानाय नायाव एसे हेंथा जानानै फैयो नाथाय बेखौ जों मोजाङै मोजां नोजोरजों नायोब्ला बे बेफोरबायदि फालांगि खालामनानैबो जों गोबां ओ दावगालांनो हायो। बेफोरनि रांफोरजों थाखाय ओ न'खरनिबा नांगौ जानाय मुवा बेसाद एबा सोलोंथाइ लानो थाखाय नांगौ जानाय रां फोरखौबो दिहुननानै लानो हायो बेफोरबायदिनो जों गासैबो खामानिखौनो मोजां एबा गाज्रि लामाथिंहाय नायोब्ला ओ मोजांथिं नायोब्ला जों जौगालांनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि ओ बर'फोरनि जिउ खुंनाय राहाया आथिखालाव सोलिगासिनो दं। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिया जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय दिनैसिमबो बर' हारिया एसेबां जेसेबां जौगानांगौ बेबाददियै जौगानायखौ जों नु नो मोनाखै थेवब्लाबो गोबां रोखोमनि जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बर' हारिया बेफोरबायदियैनो ओ जिउ खुंबोनाय होननानै जों मिथिनानै मोनो
नंगौ
होमबा नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबायानो ओ नोंथांजों बे बेबादिनो सम मोनोब्ला आरो गोबां मोजां मोजां बाथ्रा रायज्लायगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां
गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथां